औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों खोनादों नोंथां
औ औ दा ओ नोंथाङा दा बे समाव ओ जोङो गोग्गो देहा माबोरै लाखिनो हायो बिनि सोमोन्दै दसे सावरायनो सम मोनगोन ना नोंथां?
औ औ दङ सावरायगोन सावरायगोन औ खोनादों नोंथां ना?
खोनादों नोंथाङा आं खोनागासिनो दं औ। अब्ला नोंथां जोङो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन दे जोङो माबोरैहाय गोग्गो देहा लाखिनो हायो। बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो नोंथाङा।
दाथ' बेनि सोमोन्दै आङो मिथिनायखौ फोरमायहरसिगोन नोंथांनो। दा जोङो गोग्गो देहा खालामना लायोबा गिबियावनो जोङो गाबागाव देहाखौहाय जोङो माबा जोथोन लानो रोंनांगोन। देहा देहा थाबासो जोङो मावनानै जानो हायो। देहा गैयाब्लाानो जों जेबो गैया नोंथां नंगौ ना नङा? देहायानो जोंनि दोहोन देहायानो जोंनि दोहोन देहायानो ज जोंनि सम्पद। देहायानो जोंनि इयुन नंगौना नोंथां? देहा थायोब्ला जों गासिबो सोरजिलांनो आरजिलांनो हायो नोंथां जेरखम जोङो गाबागाव देहाखौ जोङो गोग्गो बा गो-गोथार लाखिनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो खुसियै थानो रोंनांगोन नोंथां। खुसि थानो रोंनांगोन सम मथे जानो आदारखौहाय देहायावहाय नांगौखिनि जगायनो रोंनांगोन जोङो बिदिनो जानला मानला गाज्रि बुस्थुखौ जानो लाबायनो नाङा जौफोरखौ लोंलाबायनो नाङा बिदिनो निसा बुस्थुखौ लानाय जों जानगाराव थानो हायोब्ला जोंनि देहाया राफोद जायो बिनि अनगायै जोङो देहाफोरखौहाय गोख्रों लाखिनोब्ला फिथाइ सामथाइ जानांगोन बिदिनो ओंखामफोरखौहाय जोङो समजों लोगोसे जानांगोन बाराबो जानो नांनाय नङा बारा बेदर जायो ब्ला जोंबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो मानो होनना बुङोब्ला देहायावहाय जोङो बेदरखौबो
बेदरखौ जाया नङा जानांगौ थेवबो बेदरखौ गोबांद्राय जायोब्ला जोंनि देहाया लिभारा प्रब्लेम जायो। जों बिदिनो लिभारा प्रब्लेम जायोबा जोङो मेंगोन दुरबल मोनगोन दुरबल मोनोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जालांगोन जों खामानि दामानि मावनो गोसो जानाय नङा। नंगौना नोंथां? दा थिग बेबायदिनो जोङो देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो जों निस सा बुस्थाफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थांनांगोन आरो जोङो फुङाव हायोबा थाब सिखारनांगौ आरो थाब उन्दुनांगौ थाब उन्दुयोब्ला जोंनि थाखाय थाब देहानि थाखाय मोजां आरो ओंखामफोरखौबो जोङो साननानै नाय जायोब्ला मोजाङै बिदिनो थाब जायोब्ला जोंनि दाइजेसना माने हजमाबो थाब जायो। आरो थाब उन्दुयोब्ला जोंनि देहायाबो गोख्रों जायो जिउआ गोलाव जायो होननाय बेखौ आङो मिथिना मोन्दों बिदिनो जोङो बिदिनो फुङाव मोनायाव थाब उन्दुबाय फुङाव सिखारबाय सिखारनानै जोङो बिदिनो एसेसो जोङो देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय एक्सारसाइसफोर गेलेबाय। गेलेनानै जोङो बिदिनो फैनानै दुगैस्रां लोब स्रां खालामनानै फुंनि जामुं आदारखौ जानानै जोङो गावबागाव खामानियाव ओंखारलांनो हाबाय थिग बेबायदिनो आरोखि ना नोंथां आरो नोंथाङाबो बुंदो देहानि सोमोन्दै एसे सोब्लाबो आंबो बुंनांगौ खिनिखौ बुंबाय नोंथां
दा आङो माब्रैखाय गोग्गो देहाखौ लाखिनो हायो होनना बुङोब्ला जे नोंथाङानो बुंलांखाबाय नोंगौ थारैनो सैथो जोङो मोनायावहाय ओंखामफोरखौहाय थाब जानानै जोङो थाब उन्दुनानै बा जोङो नयथा दसथासोआव उन्दुनानै जुदि जोङो फुङाव सारिथा फोरावहाय सिखारनानै जोङो ओ एक्सारसाइस बा नोंथां बुंनाय बायदिनो जुदि जोङो एसे खालामबाय होमबानो जोंनि ए देहा फोरा आरो खोब मोजाङै ओ थागोन आरो बा जिउआबो गोलाव जालांगोन जारो ओ फुंनि बार जिथुनिखि जोङो ओ बिफां लाइफांनि गोबां दमबारे मोजां फ्रेस जोङो बारहावा आबहावाखौ जों मोननो हायो फुङाव नंगौना नोंथां औ औ दा जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो गोग्गो देहाखौ मोननो हायो आरो जोङो जानाय आदार जिथुनिखि जोङो गावनि नांगौसेबां जखाखौ जागोन बेफोरखौ नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय
नंगौ नोंथां नंगौ
फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो नोंगौ जोङो थारैनो फिथाइ सामथाय फो जोङो जानांगौ
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बेदरफोरखौ जोङो बांद्राय जायोब्ला जोंना नोंगौ लिभारा गाज्रि जायो बा जोङो मोदोमा बारायगोन बा अयटा बाराय दोंगोन खोब अलसिया जानाय बायदि जालांगोन आरो बा बांद्राय बेदर जायोबा खोब बिदि मोनो बा नुदों आरो बिदि मानसिफोरखौ ओ दायो ओ गोग्गो देहाखौ जोङो लाखिनोब्ला बुंबाय नों थां बुंनाय बायदिबो मा जाजोबो गासिबो सैथो नोंगौ थारैनो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला ओ बे फोरबायदि खालामनांगौ आरो
उम
गेलेनायफोरखौ जोङो थ' गेलेखायोआनो बा ओ जोङो खम खालामनो मोननाय नङा आरो दा जोंनि गामि या हाव होनोबा गामि ओनसोलफोराव जोङो दासिमबो ओ बेलासि जाबा नैबे दा दैज्लां समाव जोङो ओ फुटबल फुटबल एबा जोलुर जोङो गेलेयो
नोंगौ नोंगौ
नंगौ नोंथां औ जों खोब गेलेयो आरो एकदम ओ बिदिनो जोङो मानसिफोरजोंबो जोङो रायलायनाय मानाय आरो जोङो बे गेलेनायजों गावनि देहाखौ जोङो जोबोद गोख्रों बा खालामना लानो हायो राफोदनो जोंनि गेलेनायजोंनो लोगोसे जोंनि माखासे खर'आव एसे टेनसन जानाय बायदि ओ गोबां रोखोमनि एसे माबाफोर साननाय थानाय बैफोरखौ जोङो गेलेनायाव जोङो बा दुब्लि फोथारफोराव जोङो लोगोफोरजों मिनिलाय रायलायलाय खोब माने गोसोफोरखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो देहाखौबो जोङो मोजां मोनो आरो दा आरो जोङो बे देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला नोंथाङा बुंलांदों नोंगौ थारैनो सै थो जोङो फेग्रा मुवा एबा जौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेफोरो बेफोरखौ जोङो एकदम गोजानाव दोनथारनांगौ आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जोङो बे निसाफोरखौहाय लायोब्ला जोंहा देहाफोरा देहानि थाखाय एबा खहा जायो औ नंगौ नोंथां थारैनो। दा आङो ओ बे देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि सो मोन्दै बेखिनिखौ एसे बुंबाय आरो आं नोंथांनिफाय ओ इसे मिनथिनो लुुबैगोन जे देहाखौ देहाखौ जोङो ओ गामि ओनसोलाव थानानै जोङो देहाखौ खौ जोङो माबोरैहाय ओ गोग्गोयै लाखिनो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा इसे फोरमायहरनो हागोन ना?
आं मिथिनायाव आं फोरमायसै नोंथां। नोंथाङा खोनासंदो जोङो गामियावहाय थानानै देहाखौ गोगो खालामनो थाखायहाय आङो बुंनांगौखौ माखासेखौ बुंखाबाय ब्लाबो बुंबावसै नोंथां जोङो गिबियावनो जोङो जानायफोरखौहाय जोङो नांगौ ज'खायै जानो रोंनांगोन।
औ
बेनो जोंनि खानथिया थि नोङो गावखौहाय नोङो फोसाबनो रोंनांगोन नों गावखौ फोसाबाबानो नोंखौ रावबो फोसाबग्रा गैया बेवहाय ओंखायनो गावखौ नोङो गिबिसिन दायथ' मानि नोंहानो मोनसे जिउआवहाय मोनसे टाइम टेबोल बा नोंखौनो नोंनि थाखा थाखाय मोनसे आलादा थाइम एबा सम दिहुननानै लानो रोंनांगोन। जिहेथु बे समाव नोङो खालामनांगोन जे नोङो एक्सारसाइस खालामनांगोन बा जाग्रा माखासे जामुंफोरखौ जाना लांनांगोन आरो गाज्रि बुस्थुफोरखौ खौ नोङो माबानो मोननाय नङा बे समावहाय नोङो देहाखौ दानाय दानायनि सम। बेवहाय नोङो जेबो खामानि मावनो मोन नाय नङा मानो होननानै बुङोबा नोङो देहाखौबो नोङो माबा होनांगोन ना ओ रेस होनांगोन बा नोङो देहाखौ ओम जिराय होनांगोन नोङो देहाखौ जिराय होआ बाबोथ' नोङो बिदिनो खामानि मुफोर मावबाय थायोब्ला नोङो थ' नोंनिनो देहानि ख'हा जागोन जेरेखम जोङो सानसुआवबो जिरायो मोनायावबोथ' जोङो उन्दुनाय उन्दुनायानो जादों जोंनि देहानि थाखाय जिरायनाय। जोङो जिरायनाय समावहाय जोङो बिदिनो गाज्रि बुस्थुफोर साननो नाङा बा जोङो जेबो गाज्रि खामानिफोर मावनो साननो नाङा जों मोजां हागौ मानिे मोजांखौ साननांगोन आरोखि उन जोङो जिरायनाय समाव अब्लानो नोंनि देहायाबो गोग्गो जागोन मोजां जागोन नों जेसेनो गाज्रि सानगोन आरो नोंनि देहायाबो बा रबलांगोन बेखायनो जोङो हागौमानि जिरायनाय समाव मोजां साननांगौ आरो थाइम मथे जोङो मा सिखारनांगौ उन्दुनांगौ बेनो आरोखि नोंथां
औ नोंथां नंगौ
दा नोंथाङा बुंदो दे माखासेखौ नोंथाङा
औ दा दा गोग्गो देहानि सोमोन्दै आं बेखौ एसे बुंनो नागिरदों आरो दा गोग्गो देहाखौ लाखिनोब्ला जोङो नोंगौ थारैनो सैथो नोंथां जोङो सिन्था दुखु जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाबो बांसिनसो नाख्रेब जायो नंगौ दा बैफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखायनो जोङो बा गेलेनायखौ खौ लानाय बा सोरबा लोगोफोरजों जोङो मोजां रायजलायनाय बेफोरजोंनो जोङो देहाफोरखौ गाव गावनिखौ साखोन सिखोन खालामनानै मोजां साननाय खौ लानानै जोङो गोग्गो देहाखौ लानानै मोननो थाखाय आवगायनांगौ आरो देहाखौ गोग्गो लाखिनायानो गावनिनो गुदि गाहाय एबा खामानि नोंथाङानो बुंलांखाबाय गोग्गो देहा लाखिनाय नायानो गावनि सेथि मावनां हाबाबो होननो हायो जोङो नङा होमबा नोंथां औ औ दा नोंथाङा आं बेखिनिखौ बुंबाय ओमफफ्राय बेखिनियाव गोजोनबाय नोंथां औ
मोजां मिथिना मोनबाय नोंनि नोंथांनि बुंनायनि थाखाय आरो गोजोननायबो मोनबाय जोंनि देहाया माबोरैबा
औ औ औ औ नोंथां नंगौ नोंथां दा होमबा दोन्थ'नोसैना नोंथां औ दे दे